औ खोनाबाय नोंथां।
औ ओ जोंहा होमबा दोनै ओ बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायसै नामा एसे।
औ जागोन।
औ औ औ होमबा आंनो जागायजेनसै नङा होमबा।
जागोन दे नोंथां उम।
दा जोंहा बर'नि ओंख्रि होनोबाथ' बहुद दं नङा होमबा। औ दा बाहाय सोरबा बोथोरजों लोगोसे औ बोथोरजों लोगोसे आरो मानसिखौ नायनानै नङा होमबा बहुद गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन ओंख्रि संजायो नङा होमबा औ। दा बाहाय जोंहा बांसिनानो मा होनो ओ ओ अमा बेदर नङा होमबा। औ अमा बेदरखौ ओ बांसिन बांसिन बायो आरो आरो बांसिन जानायाव बाहायो। आरो बे अमा आरो बे अमा बेदरखौ जोंहा बहुद ओंख्रियाव बाहायो। नङा होमबा बहुद रोखोमनि जेरखम अनला होन सबाय होन नारजि होन नङा होमबा।
औ।
दा बेफोरखौ जोंहा माने जानायाव होनोबा जोंहा बर'फोरा माने बेनो मेइन ओ जानाय आरोना बर'नि औ ओमफाय बेफोरखौ जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै सङो बयबो नङा होमबा। सोरबा सोरबा खारै होनानै सङो सोरबा खारै होआ नङा होमबा दा ब बर' फोरा जोंहाबो गुबुन गुबुन जायगा ओ गोबां रोखोमनि माने संजानाय जायो आरो सोरबा एवनाय सोरबा ओंख्रियाव होनाय नङा होमबा। संना होयो सोरबा मानसि गिदिर फैयोबा आलादा सं संना होयो नङा होमबा ओमफाय न'खरनि जानायल'बा आलादा सं संनानै होयो। नङा होमबा औ दा बेनो माने ओ बोथोर आरो सम नायनानै बुहुद ओंख्रि सङो आरो दा जोंहा अनला होनोबा जो जोंहा माबाजों संनाय जायो नङाबा ओ ओ माइरंजों संनाय जायो। माइरंखौ देनानै ओरै ओ खारै होनानै नङा होमबा औ ओमफ्राय बाहाय माइ ओ माइरंखौ देनानै खारै होनानै बाहाय गलायग्रोना लाना नाय जायो आरो बिनि उनाव जोंहा बेदर सेदर हर बेदरफोर हरनांगौबा बेदरफोर हरनाय जायो आरो ना। औ ओमफाय दा बिदिनो ओ जोंहा बांसिन बेखौनो जायो ओ सबाय नङा होमबा। सबाया जोंहा माबा जोंबो जाजायो अमाफोरजोंबो जाजायो ओ दाउ बेदरजोंबो जाजायो नङा होमबा। दा बाहायबो एसे एसे खारै होनांगौ जायो दा सबाइया गोरा नालाय सबाइ ओंख्रि सबाइ माबाया बेगरा दा बेखौ होख्रेबनानै लाग्रोनाय जायो नङा होमबा
ओम
औ ओमफ्राय जोंहा माखासे जि आइटेक मोननायबो दङ नङा होमबा बर'नि ओ ओंख्रिफोरा औ अनला ओंख्रिया मोनदों नङाबा जिआइथेक
औ
औ नारजियाबो मोनदों नङा होमबा
औ
औ आरो माबा दंबावो नाफाम दंबावो नङा होमबा औ ओमफ्राय बिदिनो माखासे दंबावो माने माखासे माबाबो दंबाव मैंफोरबो दङ नङा होमबा माखासे मैगं बुङोब्ला खेरादाफिनिखौथ' मिथिखागौ
औ मोनथियो नोंथां
बिनि बेखौबो ओ बेखौबो लानाय जादों जिआइटेगआव जोंनाव आम फ्राय जोंहा माबा गंगार दुन्दिया नङा होमबा बेफोर जोंहा जिआइ टेग मोनबाय आरो माने बर'नि जाथारबाय आरो दा बेखौ जोंङो सानफ्रामबो
ओम औ
औ ओमफ्राय दा जोंहा मैगं थाइगंफोरखौ बुङोबाथ' जोंहा ओ न'आवनो मोनजोबनाय जायो नङबा बर'फोरना जोंहा न'आवनो गायो ओमफ्राय न'आवनो माबा आबाद फोनाय जायो जोंहा बर'फोरखौ आबादारि होननानै मि मिथिखायो नालाय दा जोंहा बहुद आबाद मावनानै दोननाय जायो
औ
दा बाहाय जोंहा मैगं थाइगंखौबो गायनाय जायो दा मैगं थाइगं होनोबा ओरै सबायबिमा जोगोनार लाव फान्थाव नङा होनबा दा बेफोरो जोंहा न'आवनो मोनजोबो नालाय बे एकदम माने अर्गानिक माने जोंहा बेखौ जानाय जायो आरो गामि ओनसोलावहाय। दा जोंहा। बायनांगौ बहुद खम जायो आरो जोंहा बर'फ्रा माने फालांगिखौ बांद्राय नोजोर होआ नङा होमबा एखमबा एखमबा माने फालांगि होनोबा जोंहा बहुद खम दाससिम बे एसे ओ ओ बाजारनि माबा दामफोरखौ रांफोरखौ मिथिनानै। दा एसे फानग्रा जाबाय नङा होमबा फालांगि खालामग्रा जाबाय मैगंफोरनि औ। दा बेनो आरो जानाय लोंनायाव जोंहा जोबा जाहैबाय नङा होमबा बर'। बर' हारिया। औ बहुद दङ जोंहा हाग्रानिफ्रायबो मोनो नङाहोमबा बुहुदनो। जेरखम अलदर मैखुन थब्ल। ओरै दिंखिया नङा होमबा दा बहुद दङ आरो। जोबनो थाङै दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो दे ओ बर'आ बर'फ्रा मा मा ओंख्रि जायो।
नों होननाय बादियानो जोबसै नोंथां जेरोखोम अमा बेदरखौ बांसिन जायो।
औ औ औ औ।
बेनि अनगायैबो न'नि फिसिनाय दाउ हांसो। साम'। एम्बु बंला ना फिसिनानै जायो आरोना।
औ औ औ।
आरो बिनि अनगायैबो एम्फौ फिसिनानै जाग्रा हुदा दङ जोंनि बर'फोरा बर' आइजोफ्रा बेजोंनो जिउ खांबोयो आरोना। मैगंफोरनि मादावथ' बर'फोरा बांसिन जेरै नारजि अनला। केरादाफिन थास' हादुन सिब्रु मैद्रु मैला मैथा। खुमब्रा।
औ।
जोगोनार हानि सबाय औवा मेवाइ खिफि बेन्दों मानिमुनि मानदे माखासेख बिफोरखौथ' माखासेफोरखौबो जायो सानफ्रामबो जेरै दालि आलु बायदि।
औ।
दैज्लांआव बांसिन फोरला। जिंखा जोगोनार मैथा।
ओं्
मैथा बांगाल आरो मेसें बोथोराव लाइ लाफा। मुला बान्दा खफि।
ह
फान्थाव बिलाथि बेफोरनोसै बोथोरनि जानाया नोंथां।
औ औ औ
आरो ओ नोंथां बर'फोरनि मैगंजों होदेरना जाग्राया बांसिन मैगंफोरानो जाबाय। सबाय दाउ मैथा अमा।
औ औ।
नारजि अमा अनला दाउ बायदि बायदि
औ औ
बेफोरखौ ट्रेडिसेनेलि जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै
औ
बयबो मिथियो आरो
औ औ
फेस्टिभेलबोबो खुंनाय जायो बर'नि
औ औ
जेरेखोम बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव
औ
जानाय लोंनायनि संनाय खावनाय
औ
अनला दाउ नारजि बेफोरखौ औ बाहायनाय जायो
ओ हो
ओरैनो
बर'फ्रा एम्फौखौबो जायो आरो बिरादनो
औ औ
एम्फौ फिसिनानै एम्फौखौ ओरैनो एवनानै जायो आरो एम्फौ जानायजों लोगोसे बै फिथोबफोरखौ खुन्दुं इन्दि खुन्दुंफ्राव बाहायनाय जायो
औ औ
ओमफ्राय
आ
एम्बु जाग्रा हुदा दङ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा
औ औ।
एम्बु दैज्लां बोथोराव जेब्ला माबा जायो बैसाग मास जायो अब्ला बुथारनानै जायो।
औ औ।
आरो दै खाथि खाथियाव थांनानै साम' हमनानै लाबोनानै बर' आइजोफ्रा
औ।
सायनानै जायो आरोना साम'खौबो।
साम'खौ बांसिन सबायजों जायो नङा होमबा। औ सबायजों जायो। ओमफ्राय एवनानै जायो औ।
बैसागु खाथि खाथियाव।
औ।
गोखा गोखैबो जायो बैसागुनि बे संक्रान्ति दिनाव।
औ औ औ।
हाग्रानि मैगंफोर जेरै बेखौ जेनै मा होनो बिदि बेखौ दिंखिया, दाउ फेन्दा, खिफि बेन्दों ओमफ्राय मैद्रु मैला होदेरो आरो थाराय जिब्रु ओमफ्राय अन्थाइ मैखि
औ औ।
बिदिनो आलदा आलदा आलदा मैखा माबा जेनबा र' र' मोनसे मा मोनलाय बे मा होनो बेखौ दाव फेन्दा
दाउ फेदा औ औ औ दाउ फेन्दा खिफि बेन्दों नङा होमबा।
खिफि बेन्दों औ। बेखौ गोखा गोखै खालामनानै जायो औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेयो औ नोंथां।
औ अमाजोंबो अमाजोंबो माबा जायोना मा होनो बेखौ थालिर फस्ला।
औ थालिर फस्ला जायो ओमफ्राय खेरा दाफिनिखौबो बे हाजो खाथि खाथि मोनो हाग्रा बंग्राफ्राव।
हाग्रा बंग्रा।
बेफोरजों औ बेफोर मुलि आरोना मानि मुनियाबो मुलि। मानि मुनिखौबो दाउजों फुदुंनानै जायो। सिब्रुखौबो गुजुनायफ्राव खारो आरोना। मोजांनो जेब्ला बेमार आजार जायो अब्ला बेफोरखौ मानि मुनिखौ दाउजों फुदुंनानै जायो उसुमैफोरखौबो होदेरनानै जायो। बेफोर ट्रेडिसनेलि माबा आरोना मेडिसिन।
औ औ माने बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय आरोना। माने जोंना बर'फोरनि जा बर'फोरनि जानायफोरानो माखासे आ मुलि। जाजोबनाय नङा होनबा औ मोनसे मुलि जायो देहानि
मुलि औ जेरो रोखोम माबा मा होनो खार' खान्दाय बि बिबार खार' खान्दाइ बिबाराथ' बिराद मेडिसिन मुलि बेयो।
नोंथां जों दिनैनि रायलायनायखौ बे जोंहा बर' बर'नि जानाय लोंनायखौ रायलायनायखौ इसेयावनो दोनथ'नोसै नामा जोंहा नेक्स्टआव औ नेक्स्टआव जों दा आइदाखौ लानानै टपिकखौ लानानै रायफिसै नङा होनबा। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रायज्लायनो मोननानै मोजां मोनबाय। औ दे होनोमबा नोंथां।